हेल'
हेलौ। हेल' नोंथां औ औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो दासान्दि ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
औ औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना आंनो? हेल' हेलौ
हेलौ' नोंथां
औ औ खोनादोंना नोंथाङा
फोरां दोनथार औ
हेल' औ औ खोनादों ना
औ
औ नोंथाङा दसे सम होननो हागोन ना आंनो नोंथां।
औ हागोन नोंथां औ
ओ नों थांनायाव एसे मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन बेनो जाबाय बर' फोरनि जामुं बा खाजाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोंना बर'फोरनि जामुं एबा खाजा जेरै ओंख्रि ओ बेफोरथ' जोंना गोबां दङ ओ जोंनि बर'फोरा माने गोबां ओंख्रिखौनो माने ओ संनानै बा बानायनानै जानो रोंगौ नोंथां जेरै जोंना ओ हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिफोरखौबो माने ओ जोंनि बर' सुबुंफोराहाय माने गोबां माने सायख'नानै मा मा बेखौ माने जायो बेखौ माने जोंनि बर' सु सुबुंफोरा सायख'नानै एबा खायै खायै लाबोनानै औ माने बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जेरै जोंना बर'नि ओंख्रि यै होननानै बुंङोबब्ला माने ओ गुबुन सुबुंफ्राबो मोनथिनाय जेरै ओ अनलाजों दाउ जेरै नारजिजों अमा माने बेफोरो माने बर'फोरनि ओंख्रि होननानै माने ओ गोबां मानसियानो माने मोनथिगौ ओ जेन जोंना अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओ अनला ओंख्रिया जोंना ओ जेरै मोननै बा ओ मैखि आरो खारै बे मोननै महराव माने संनानै माने जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। अ जेरै बुङोब्ला अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होननानै बुङोबला जोंना अनला ओंख्रिखौ माने अनला खारै स ङोब्ला जोंनो ओ खारै नागोरोगोन औ जायखौ जोङो ओ थालिरनिफ्राय ओ थालिर फस्लानिफ्राय एबा थालिर मादानिफ्राय जोङो जिरनानै माने बेखौ ओ सावना माने दिहरनाय जायो। ओ खारैखौ जोंना ओ थालिर खो दानफायनानै ओ बिनि उनाव जोङो ओ दुब्लि फोथार लांदां जायगायावहाय ओ फिसा फिसा माने जिरनानै बेखौ फोराननाय जायो नोंथां। बेखौ ओ फोराननानै औ फोराननानै बेखौ सब तासे एबा ओ सप्तानैनिबो बारा माने नांगौ जायो राननायावहाय ओ बिदिनो बैयो जेब्ला रानो अब्ला बेखौ जोङो ओ दाबसे ओ मोजां जायगायाव माने स फा जायगायाव जोङो बेखौ ज' खालामनानै ओ सावनाय जायो जेरै अर ला गायनाय जायो।
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ खारै महराव लाबोनो थाखाय जोङो ओ बेखौ जोङो ओ दै एसे होनानै एबा बै ओ थालिर फस्लानि ओ बै सावनानै मोननाय खारैखौ जोङो दैजों सोमनानै दोननांगौ जेरै खारैखौ जों सं रनांगौ बिदिनो बियो खारैनि महाराव ओ सिथिजाय जों नों जि गांसे लानानै बेखौ जोङो बिदिनो नालेंखरनि ओ बिदिनो नालेंखरनि बेबे सख्लायाव नंलेबा जोङो बेखौ ओ माने बाथिफोरावबो खुरै माने जों सबफ्लंनानै ओ हिस्रि फिसा होनानै माने ओ। बिनि उनाव बियो खारैनि महर लायो। बेखौनो जों अनला खारैजों सङोब्ला ओ जोंना अनला खारयावहाय गिबि माने ओ माइरं एसे नांग्रोगोन। ओ बे माइरंखौ जोङो ़ माने बांद्रायबो नाङा आरो जोंनो अनला ओंख्रि संनायाव माइरंखौहाय एसे नांगौ औ बिनि- बिनिफाय जोंना औ बिनिफ्राय जोंना बेखौ ओ बिदिनो खुरै एबा खांसि बा गामलाफोराव सोमना दोननाय जायो। ओ बिदिनो सोमना दोननानै औ दसे समनि थाखाय ओ रुयोब्ला, बेखौ माने जोङो बोखांनानै सुनानै माने दैखौ फोरानना लानांगौ जायो। ओ बेनि उनाव बे ओ बिदिनो थबसि एबा उवाल बा दिंखिफोराव देनानै लानाय जायो। ओ बे गुन्दै जायोब्ला औ सारायाव ओ नांगौ जखानि मानि दै लानानै, माने बे दैखौ माने गोदौ होनाय बे दैया गोदौब्ला औ जोंना ओइबे खारै सरना लानाय खारै एबा बिदिनो संख्रि होनानै जोङो लानो हायो। ओ जों खारैखौ ओ उनावबो होनो हायो एबा सिगाङावबो होखाना लानो हायो। जेरै जोंना ओ अन गुन्दै खालामाना लानाय ओ दं बे गुन्दै खालाम माइ लानाय माइरंखौ जोंना एसे एसे साबस्रिनानै बे दै गोदौ थानायाव होनांगौ जायो नोंथां माने अनला ओंख्रियाव माने औ खनसेयैनो ज' होखाबा माने जोंना लाथा खानो नागिरो जेरै ओ गथा खानो नागिरो आरो गथा -गथा बिनिखायनो जों एसे -एसे गारबाजों एरना होनांगौ जायो नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो ओ बेवहाय ओ माने बेदरबो होबा माने साबसिन हामसिन थारो आरो जोंना अनला खरिआ। ओ बिदिनो बेदर होना होब्ला जोंना बेदरखौ माने गुबुन सारायावहाय एव-एवफ्रामना लानानै बे गोदौबाय थानाय ओंख्रिया माने होसोना होनांगौ जायो ओ बिनिफ्राय बे बेदर होसनानैहाय औ दसे सम गोदौ होनांगौ गोदौ होनानै जोङो ओ खारै नांदोंना नाङा ओंखै संख्रि नांङाखै बेखौ माने नायनो हायो आरो नोंथां। ओ नायनानैहाय जोङो ओ औ नाङाखैब्लाबो माने खारैखौ उनावबो होनो हायो जोंना ओ खारैखौ लास्टावबो होनो ह- उनावबो होनो हायो एबा सिङावबो होखाना लानो हायो। बिदिनो नांगौ जखानि जायोब्ला जोंना ओ खांनो हायो जेन जानो जानो हानाय जायो आरो जोंना अनला ओंख्रिआ बिदिनो जोना अनला ओंख्रिआ गैया औ नखरआवल' जानाय नङा जोंना, अनला ओंख्रिया बिदिनो गोबां माने ओ हाबा फोरावबो माने बाहायनाय जायो जेरै हाथा खुरनाय होनना बुङो। जायखौ अ जोंनि बर'नि हाबा। बे जोंना बर'नि हाबायाव खुरनाय ओ बेयाव माने बे अनला खारैया नांथारगौ आरो औ। जेरैहाय ओ खैना-खैनाया जोंना बे अनला खारैखौ माने संनानै जोंनि रायजो -राजा गामिनि रायजो- राजा सुबुंफोरनो माने बे ओ खैना गोदान आखाइनिफ्राय संनानै होनायखौ माने जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिनो औ औ अनला ओंख्रिया माने ओ न'खराव जानायनि अनगायैबो बिदिनो मिथिं आथिखालाव मिथिंफोरावबो जोंनो अनला खारैखौ माने आरो माने बर'नि मिथिं जायोब्ला जेरै औ साइथ' सबा जोंना बर' थुनलाइनि मिथिं जायोब्ला बेफोरावबो माने अनला खारैखौ संनानै होनायखौ जों मोनसै मानो होनोब्ला जोंना बर' सुबुं अनला खारै होनब्ला माने गोबां माने खहाबनाय मोनो। जेरै ओंखाम हाबनाय जानो हानाय बा ओंखाम हाबनाय बिदि मोनो। जोंना अला खारै बुंब्लाथाय बिदिनो जोंना बर'नि ओंख्रि बुंबाथाय ओ माने सायख'नानै लाखानाय गैया जोंना गोबां बेखौनो बर'फोरा माने खहाबनाय मिलौदों होननानै माने बुङो आरो उम बिदिनो जोंना हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो औ थास' थास'फोरखौबो जों थास'खौबो माने ओ गासैखौबो जानायानो जायो ओ जेन जोंना बिलाइनिफ्राय लानानै ओ बिदिनो थारानिफ्राय लाना बिबारनिफ्राय ओ बिदिनो आथिंनिफ्राय जोङो माने सब जायो बिबारखौबो जायो जोङो बिदिनो ओ थास'खौबो माने बर'फोरा सब खौनो माने संनानै जायो माने बिदिहाय ओ जाया होननाय माने बास फिनानै लानाय माने बिदि ओंख्रियानो गैया आरो जोंनि बर'फोरना ओ सबानो माने बर'फोरनि थाखाय औ मिलौदो जायो जोंना बर' सुबुंफोरा माने ओ सब ओंख्रिखौनो जायो जेरै नारजिजों अमायाबोथ' जोंना बर'फोरनि साबसिन हामसिन जेरै नारजिजों अमा आथिखालाव बर'फोराल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो माने जासै आरो बानायना बानायना जायाब्लाबो आथिखालाव जोंना हटेल फोरनिफ्रायबो मोनो आरो जेरै ओ अनला ओंख्रिखौ मोनो नारजि ओंख्रिखौबो मोनो आरो आथिखालावहाय जोंना ओ गोबां गेदेर गेदेर हटेल दं नालाय बेफोरावबो माने अनला ओंख्रि एबा बिदि नारजि ओ बिदिनो सामजों सबाय बेफोरखौ बानाय यो आरो आथिखालावहाय ओ बिदिनो बर'फोरखौ जानाय नुनानै ओ गुबुन हारियाबो माने ओ जायो आरो आथिखालनि मुगायावहाय ओ जेरै अमा बेदर खौबो ओ गुबुन सुबुंफोरा माने जायामोन नाथाय आथिखालाव ओ गुबुन सुबुंफोराबो माने अमा बेदरखौ जासै आरो जेरै ओ अनलाजों नारजिफोरखौबो मानो जासै आरो नोंथां ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना बर'नि ओंख्रिया माने जोबनो गैयै आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव आवबो माने माबायदि ओ माने बिदिनो बर'फोरा ओंख्रि संनानै जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बादियैनो जोंनि बर' हारिया गोबां रोखोमनि गावबा गावनि रोंगौथिजों बा गावनि ओ रोंनाय बा गावनि खान्थिजों गोबां रोखोमनि खारै ओंख्रि एबा गोबां रोखोमनि हाबथिंनाय हाग्रानिफ्राय हाबथिंनानै मोननाय ओंख्रिफोरखौ खहाबथाव खहाबथावै जानायखौ जों नुनो मोनो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो ओ बेफोरबायदि हाग्रानि ओंख्रिफोरखौहाय ओ हाब थिंनानै गोबां मुलि रोखोमनि जानायखौबो जों नुनो मोनदों जेरैबायदि हाइ माने मुनि थास' बिलाइ थ'नि गासैखौबो जानायखौ जों नुनो मोनो थास'आबोथ ओ' देहानि थाखाय बा थैनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे मैगं ओ बेफोरनि अनगायै बो हेलायसि मानि मुनि दुब्रि बे खौ गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो खिफिलेवा मान्देया ओ जारि बिलाइ बे बेखौबो जों मुलि हारिनि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो ओ बर'फोरा ओ मख'जाथावसिन होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंनाय बादि यैनो नारजि अमा, ओ अमा, अनला खारै दाउ, अनला खारै बा सबाय साम' बेफोरनो मख'जाथावसिन होननानै जों मिथिनानै मोनो। ओ बर'फोरनि जानायनि अनगायैबो आथिखा आथिखालाव जों गोबां गुबुन-गुबुन हारिफोरखौबो बेफोरखौ जानायखौ खोनानो मोन दों बा नुनो मोनदों बेफोरनि अनगायैबो गोबां गिदिर गिदिर टाउन सहरनि हटेल बा गलाफोरावबो जों बेफोरखौहाय फाननायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदियनो जानाय लोंनायजों लोगो लोगोसे जोंनि ओ जा जौगालांनो गोनां बेफोरो जोबोर जौगालांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबादियैनो जोंनि बर' हारिया गोबां खहाबथाव खहाबथाव मैगंफोरखौ जानायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ समा जाबाय नोंथां
औ ओ आरोबाव उनाव सम मोनोब्ला नोंथांजों बेफोरबादिनो गोबां खोथा रायज्लाय होननानै
औ नोंथांनिसिम ओ बर' हारिनि ओंख्रिनि माने बागेरे सावरायनो मोननानै गोसो गोजोननाय मोन